हेलौ औ खोनादों
खोनादों दा ना
औ खोनोदों खोनोदों
औ
औ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना
आंनि फन हरनायनि जाहोना बेनो गाननाय जोमनायनि सायाव एसे
औ औ गाननाय जोमनाय मा बर'नि औ सावरायोजागोन सावरायोजागोन
औ औ दे होमबालाय
दे दे जागायग्रोदो नोंथाङानो
औ होमबा बर'नि जोंना गाननाय जोमनाय गोबां रोखोमनि दं दा नों थाङा बर'नि होनोब्ला माबेखौ मोजां मोनो।
उ आङो ओ सासे बर सुबुं हिसाबै जिहेथु जोंहा बर' हारिया गावानो उम ओ गावनि जि सिनायथि गाननाय-जोमनाय दंखायो दा बेखौ लानानैनो जोबोद माने गोग्गायो आरो जोबोद मोजां मोनो। सासे बर' सेंग्राया ओ गामसा बेबायदि लिग गानोब्ला
औ
थारैनो जोबोद माने समायना आरो मोजांबो नुयो। आरो सासे बर सेंग्रा महरै माने बेरखाङो आरो आरो आइजोफोरनिबो बेयाव माने आइजोफोरनि जि गाननाय जोमनाय जोङा दख'ना दङ जोंहा जोमग्रा दङ जोंहा ओ फास्रा गस्ला दंखायो दा बेफोरखौ गानोब्ला जों जेरावखि थाङा मानो बुहुमनि खना-खनला जोंखौ बयबो माने सिनायगोन आरो जोंहा बर'नि माने उम गा-गावनि गाननाय-जोमनायजोंनो जोंहा आलादा माने सिनायथि जोंहा दङ आरो
औ जोंनि औ औ
जाय दख'नाखौ गानोबा बेखौ बर' होननानै सिनायो जाय आर'नाइ खौ जोङो गोदोनिायाव लायोब्ला बा जाय गामसाखौ गानोब्ला जोंखौ बर' होनना सिनायो। जोङो बेबायदि माने सिनाय जायो आरो
औ
दा ओंखायनो थारैनो माने जोङो गोग्गानांगोन बर' फ्रा दिनै जोङो नुयो गुबुन माने सुबुं गुबुन हारिफोरा बेबायदि गावआनो सोरजिनाय बेबायदि गाननाय-जोम नाय, दानाय-लुनाय गैया नङा होमबा
औ
नाथाइ माने जोंनि माने ओ बिमाफोराहाय जोंनि आइजो फोराहाय न'खरावनो आखाइजोंनो माने जोङो आगर एरोमोन नङा होमबा जि जोम दायोमोन दखना दायो गामसा आर'नाइ दायो नङा होमबा जोमग्रा फास्रा दायो थारैनो बेफोरो माने जोंनि हारिखौ माने सिनायथि होननाय मोनसे मोनफा मोनफा बेफोर मोनसे माबा आरो औ औ औ नेमखान्थिफोर दा जों माने खोनायो माने जोङो माने लेखाफोरावमोनो जे गोदो लायनो माने गावनो गावनि माने जोहोलावनो जेब्ला माने ओ मा होनो दावहायाव थाङोमोन नङा होमबा गावनि जोहोलावनो माने आर'नाइ गानहोनो थाखाय हरसेयावनो दाना नानै जोंनिया बर' आइजोफोरा हरसेयावनो दानानै आरनाइखौ माने गावनि जोहोलावनो गानहोयोमोन।
औ
आं होनो थाखाय बेबायदि माखासे जोंहा माने माबा दङ आरो।
औ दङ।
औ औ। आथिखालाव गाननाय जोमनाय खो जुदि जोङो सावरायोब्ला जोंनि जि दायो जे जोङो ओ जोबोद माने जौगाबाय होनना जो बुङो जोबोद जुगा ओ जुगा जोबोद सोलायबायना जो बुङो नङा होनबा। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना ओ बेबायदि गाननाय जोमनाय गावनि माने हारिनि जि गाननाय जोमनाय नाय ओ बेखौ बिथांमोना माने बसम माबानो हादों ना हायाखै नोंथाङा बिनि सायाव मा होननो सानो?
दा जोंनि हारिनि आइजोआ बा सुबुंफोरा जों ओरैनो गाननाय जोमनायखौथ' खावसेया बोजोबदों। नाथाय खावसेफोरा बोजबना लानो हायाखै आरो।
औ औ।
बेनो दा गासैबो बोजबना लाबा मोजां जायो।
बेनि जाहोनखौ मा होननो हागोन नोंथाङा।
बेनि जाहोनाथ दानि जौगाफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दा रावनिबो खोथा खोनासङा ना।
औ।
दा गावनि गोसो बायदि खालामो दा नों गावनि जिरिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गान होनब्लाबोथ' बिसोर मानिला गानला गावसोरनि गोसो बायदि सोलिसिगोन बिदिनो दा खायसेया बोजबना लादों खायसेया बोजबना लानो हायाखै आरो।
नंगौ नंगौ। ओम एक्सवलि ओ बेखौहाय जोङो ओ मा होनो जुदि लाखिनो हायाब्ला खिन्थु जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा माने गोमालांगोन नङा होमबा। दिनै जोङो माने दिनै जोङो माने ओ नुगासिनो दङ जोंनि ओ मेक्सिमाम गाननाय जोमनाय नायफोरखौ दायो गुबुन हारियासो दायो गुबुन हारियासो माने बानायो जोंनि मा होनो ओ गुबुन हारिफ्रासो माने बिथांमोना दानानै मेसिनाव दानानै आखाइजों दानानै दायो हाथाय बाजाराव गोबां फानो नङा होमबा? दा गमामायैनो जुदि बिदि बिदि जामारोब्ला खिन्थु मोनसे समाव बर'फोरासो गावनि जि दायोमोन बै बुस्थुआ जारिमिना माने गोमालाङो
गोमालांजोबगोन औ।
दा ओंखायनो ओ नोंथाङा दहय एसे आगोलाव बुंनाय बायदिनो जोंनि गोदान जेने रेसन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना माने ओ गावनि जि गाननाय जोमनाय गावनि जानाय लोंनाय गावनि गावनि हारिनि माखासे से आइडेन्टिफोरखौ माने लाख लाखियो प्रिजार्भ खालामनानै बा फोथाङना लाखिनांगौ आरो नङा होमबा? अब्लासो जोङो हारि हिसाबै जोङो सिनायथि जागोन नङा होमबा?
औ।
आरो मोनसे हारिखौ सिनायनोबा बैफोर बुस्थुआ माने गाव थानांगोन आरो।
थानांगौ।
गावआनो माने आलादा मोनसे सिनायथि थानांगोन आरो दिनै जोंनि भारतदावहाय मुलुगावहाय माने गोबां बेबायदि बिदि हारि हारिसाफोर दङ। जाय हारिफोरा गावनि राव थुनलाइ हारिमु गोमालांबाय नङा होमबा? गावनि गाननाय जोमनायफ्रा गोमालांबाय दा दिनै जोङो नुयो बर'फोरनियाव माने गंगना नङा होमबा
दे
गंगनाखौ बर'फोरा बाहायोमोन गोदो गोदायनिफ्राय बाहाय दं नाथाय गेजेर ससेयाव जोंनि माने गुबुन हारिया बेखौ बाहायनानै हारसाफोरा बिहु मोसानो बाहायनानै बेखौ गावसोरनि माने खालामा लाबायमोन नङा होमबा।
औ औ खामो आरो
औ नाथाय दाखालि जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने थांनाय समावहाय बेखौहाय जोङो बर'फोरा जि आइ टेक जग्राफि इन्डिकेसन औ खालामनानै बे ओ जिनिसा बे गंगनाया जे बर'फोरनि बर'फोरासो बेखौ गुबै बाहायदों बे खौ माने जों मोननो हाबाय आरो बेनि सिनायथिखौ मोननो हाब बाय। दा बेबायदिनो जोंहा मोनफा मोनफा माने गोमालांगोन आरो।
औ गावबा गावनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ बजबना लायाबा बिदिनो गोमालांनो हमगोन आरो लासै।
गोमालांनो हमगोन औ औ औ दा ओंखायनो जिमान जोंनि मानसिफोरा जोंनि ओ लाइमोन बा जोंनि सिख्लाफोरा जेमान नोङो गुबुन जायगायावनो थाया मानो नङा होमबा।
औ
सहरावनो जाया माथों बा बे गुबुन हादोरावनो जाया माथों गावनि राव गाव नि गाननाय जोमनायफोरखौ माने फोथाङा लाखिनायाव माने बयबो औ बयबो माने बाहागो ला नांगौ आरो औ औ औ दिनैथ' नोङो बर' होनोब्लाथ' रावबो सिनायि गैला
औ
दि समाव बर' होमबा सिनाया बहानिमोन मा बाहारि मा हारि बेबायदि अनेक माने सोंलुवा
सोंलु फैयो आरो औ।
औ
बिनिखायनो गाननांगौ आरो।
औ औ गाननांगौ। ओ दा दा
दा जेमान माने जौगादोंबाबो जोग जोग्गोबां माने जुगा सोलायदोंबो ओ गावनि हारिनि माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो फोथ थांना लाखिनांगोन आरो आरो जों बेखौ फोथांना लाखिबासो जोंनि माने जे जाय बेखौ खुब बानायो नङा होम बा‌ जाय बेखौ जोंनि ओ आइजोफोरा बेखौहाय दायो बिथांमोनाबो दागोन जुदि औ गानग्रायानो गैयाबा जों बायानो गैयाबा बायग्रायानो गैया औ सा सोर जागोन, बेबायदि माने गोबां माने
औ औ दाथ' दानाय लुनायफोराबो गोमालांनो हमजोबबाय बर' आइजो फोरा दानाय लुनायखौबो दानोनो नागिरला
दानो नागिरला औ गोबां खम रोङोसै नङा होमबा गोदोथ' नोङो बर'फोरनियाव मोनसे जे माने ओ बिदि दङमोन जे माने सासे आइजोआ नोङो दानो लु नो रोङाबा नङा होमबा बेखौ माने हाबा लानो नागिरै बेबायदि गोबां दङमोन आरो ओंखायनो गोदो बे माने साफ्रोमबो बर' आइजोआनो माने दानो लुनो रोंथारोमोन आरो नङा होमबा? जोबोद आखा फाखा
आखा फाखामोन खामानि मावनाय दांनाय गासैयावबो दानि जुगनि बायदि नंला आरो
नंला औ औ दा ओंखायनो माने बयबो बजबना लानांगौ
बजबना लानांगौ औ गासैखौबो रोंजोबनांगौ आरो दानाय लुनाय निजिनि आंगोनि आंगो हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ ओमबानानै निजि निजि दानानै गाननो हायो आरो।
औ औ बिदिब्ला समा जाबाय नङा होमबा औ जोङो दोनथ'नोसै दे गोजोननाय थाबाय दे
गोजोननाय थाबाय